औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां। खोनादोंना नोंथां? हेलौ
बि खोनादों खोन औ खोनादों नोंना खोनायाखै अ अ अ दा दाना बिदिबा जों औ फ्रि दं नोंथां औ जों मा आयदानि सायाव सावरायनाय दा?
ओ नोंथाङानो बुं-बुंग्रोदो मा आयदानि सायाव
आ बर' हारिमुनि दामग्रा देग्रानि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
आतसा जायो दे बिदि बाबो दे बर' हारिनि औ दे बुं।
दा गुबैयै बुंनो थाबा जोंनि बर' हारिनि दामग्रा जुग्रा फोरनि नामानो जाहैबाय। हाब फुं जथा साबसिन गंगोन खोनादों ना?
औ खोनादों दे बुं। जोंनि बर' हारिनि गुबै दामग्रा देग्राया खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना आरो बायदि बायदि नाम दंबावो खिसुमान ओ दामजुफोरखौ जों एसे बावहाबनो थाबाय आंबो एसेबां गोसोआव गैया जोंनि बर'नि माहारियारि जि दामनाय देनाय दा ओ खायफ दामजुफोरा गोमालांनो ह हमलांबाय
बुंगोना आ
औ
उम द ओ औ होमबा
औ नंगौ दे बुं हेलौ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों दा नोंथा?
हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ आसा थाबथा जों
एसे ने टका माबा जादों नोंथां। दे बुंबाय था औ खोनादों दा खोनादों दे बुं।
औ माने माबा नेटआ एसे स
औ नेटनि एसे प्रब्लेमाव दं।
औ औ ओ ओरैनो बर'नि दामग्रायाथ' बे फोरनो जाहैबाय दा जाखिनि सिगाङाव नाम मख'नाय औ दा बुंनो थाङोबा जोङो बांसिन जोंनि दामग्रा देग्रा आगजुखौ जों मायाव बाहायो मा समाव बाहायो जेनेबा गामियै ओ बैसागु फोरबो जायो ब्ला नङा होमबा?
औ
बैसागु फोरबोआवथ' बयबो बेफोरबायदि दामग्रा आगजुखौनो बाहायनानै बैसागु जायो मागियो जेरै गोदोनिफ्राय नेमखान्थि बायदि सोलिबोनाय बैसागु फोरबो फालिनाय बेफोरखौनो फालियो दासिमबो फालिबाय थायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
दिनो हानजा लायो हानजा बैसागु समावहाय ओ सेंग्रा सिख्लाफोरनि हान्जा बोराय बुरि हान्जा हाबा जाजेननाय हान्जा मोननै मोनथाम हानजा ओंखारनानै ओ फालियो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ बे बे फालिनायावनो जोंना मा जोंनि बर' हारिमुनि खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोर दामजुखौ दामनानैनो माने इन्जय खालामो आरोखि ना रंजायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओ जायगायाव माबायदि दासिमहालागै गोदोनि फाय दासिम दामग्रा आगजु बाहायनाया माबाफोर सेन्स माबाफोर सोलायबोदों नामा?
जोंनि जायगायाव खाम, सिफुं दामनायाथ' दाहालागै जेरै गोदोनि जुगाव दंमोन दाबो बेब फोरबायदिनो दङ खाम, सि फुं जथा सेरजा आरोम हारमुनियाम बेफोरखौ लानानै जों नियाव दाबो सोलिगासिनो दं आरो सोलिबाय थागोन माखासे दा गंगोनाया जोंनियाव गैथ'वा लोगोसे बेफोरबायदिनो बा कि जों नुनो मोनो गुबुन जायगायावहाय गावनि हा हारिमुनि दामनाय देनाय आगजुफोरखौ दामालासिनो गुब ओ गुबुननि दानि मर्दानाव जि साउन सि टेम ओंखारो मिउजि सिम ओंखारो बेफोरजों लानानै बेफोरखौ लानानै माबानाय नुनो मोनो दानि जुगाव ओ बेफोरखौ बोरैबा मोनो आरो दानि बेफोरखौ नुनानै खिन्थु जों बर' माहारि रि हिसाबै जोंना माहारिनि दामनाय देनायजों बेफोरबायदिजोंनो मोसान' रंजानांगौ बैसागु बोथोर फालिनाय बा जोंनि ओ थानसालिफोराव जों आर'ज गाबनायाव जों जोंनि दाबो बेफोरबायदि जोंनि हारिमुवारि दामनाय देनाय बेफोर दामनाय देनायजोंनो खाम सि फुं ज'था सेरजा बेफोर लानानै जोंनियाव थानसालियावबो आरज खौ गाबनाय जायो लोगोस जे बैसागु बोथोर बा मा मोनसे। जे जायो बेब फोर समावबो जोङो गावनि। हा हारिमुनि दामनाय देनाय बेफोरखौ लानानैनो जों थिं थिं दाबो बेबायदिनो सोलिना दं। आरो लोगोसे जों दा मा खालामबावदों जोंनि ओ माखासे। प प्रग्राम फांसन एबा जोंनि जुलिनि सम जायो हाबाफोराव हाबाव। हखाफोराव जों बेयावहाय जों गुबुन बे सावन सिस सिमफोरखौ दोनथनानै गावनि जोंनि बर हारिनि जि दामनाय देनाय बेफोरखौनो जों सोलिलांयो फिनबाय। थानो नागिरदों आरो जों जोंनि बे। माहारियारि दामनाय देनाय बेखौ जों गोजौ लेभेलाव आरो लांबावनो हानायखौ जों। नुनो मोनदों आरो बे। बेफोरबायदिनो। जाहाथे गुबुन जायगायावबो। दा बेफोरबायदिनो सोलिबाय दं जाहाथे। बेफोरबायदि जोंनि हारिमुवा। माब्लाबा बायना थांनाङाथों बेफोरनि थाखाय जों फोथांना लाखिनो बेफोर दामनाय देनायखौ जोंसिम दासिम। बो बेबायदिनो सोलिगासिनो दं। आरो जों जेसेबांखिनि हायो एसेबांखिनि। खौ जों आरो। खाबुंखौ जौगाहोबावनो नाजादों। जागोन माखासे। जे जि दामजुफोरा गोमानानै। दं बेफोर दामजुफोरखौ जों दाब। माने आरो बोखांबोफिननो नाजागासिनो दं जोंनि बे। गामि एरिया जोंनि जि ओनसोलाव। जों जोंनियाव गंगोना आरो मोननैसो दामजुनि नामखौ आंबो बारा गोसोआव गैया जिु जनाखि जोंबो मोनबोनाय जायासै अब्लाबो दा गंगोनाखौ जोंङो लाबो लाबोफिनदों लाबोनाया जोंनि जायगायावहाय आरो जोंनि बे गंगोनाखौ गुबुन हारिफोराबो गावसोरनि बायदि होननानै गावसोरसो गावनिसोरनि मुं लानो नागिरदोंमोन बिनिनो ओंखायनो जों दा जोंनि थाखाय जोंनि हारिमुनि बे दामजुखौ जों लाबोन थाखाय ओ मोखाङाव जों जोंनि हारिमुनि सिनायथि हिसाबै जों बेखौ दा ओ रोखायै लाबोनो जों माब मोनसे प्रग्राम जों माब मोनसे दामनाय देनाय माबा मोनसे हाबाफारि हाबा जों दा हारिमु हरिमु
दैे नङा होमबा
हारिमु बादायलायनायफोराव जों बेफोरखौ लाबोयो लोगोसे जोंनि जायगायाव ओ बैसागु समावहाय बैसागुनि बैसागु बरायनाय बैया समावबो जोङो मोनसे बेफोरबायदिनो मावबादा बादायलायनाय लाबोयो गावनि हारिनि दामनाय देनायजों लोगोसे बेनि उनावहाय मोसौ फैखांनायनि उनाव जोङो बैसागु बोथोराव सेथि नैथि थामथि सिमहालागै जों बैसागु बोथोरखौ जोङो गावनि हारिमुनि दामनाय देनायजों फालियो लोगोसेनो बेखौ फालिनानै जोंना लावखार ओंखाम जाखांनाय जानाय लावखार ओंखाम जाखांनानै थानाय जाबाय बेनि उनावहाय जोङो दोननानै जोंना जेब्ला बेै समाव बैसागु बोथोरा जोबनो जायो अब्लानाबो जों गावनि दामनाय देनाय नि सायाव लानानै मोनसे नों बैसागु बोथोरखौ बिदाय होनो थाखाय जोंहा मोनसे हाबाफारिखौ जायो बोसोर
औ बैसागु बैसागु फोरबोनि फांसन नङा होमबा
बैसागु फोरबोनि फांसन माबा बिदाय हरनाय आरो जेनेबा बैसागुखौ जों रंजाबाय रंजानानै बैसागु बरायनाय बे खौ जोङो एक तारिकनिसिगां एकतारिखआव ला बाय बेनि उनाव उम बै गामियाव जों बैसागुखौ रंजाबाय बैसागु रंजानायनि उनावहाय आरो बैसागु खौ बिदाय होनो थाखाय बै जोंनि जिथुनाखि माहारियारि दोरोङारि दामनाय देनाय बेफोरनि सायावनो जोङो मोनसे मावबा दायलायनाय लाबावो बेफोरबायदिनो
उम बेफोरबायदि बैसागु मोसानाय बैसागु मागिनाय आरो जोंनि बर' हारिमु दामग्रा आगजु बाहायनानै बैसागु जानाया जोंनि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो बर' गामियावनो दासिमबो सोलिबाय
औ सोलिबाय थायो नोंथांमोननिखैबो बोरै सिलियोदा?
ओ जोंनिखैबो बिदिनो जोंनि बर' हारिनि माखासे दामग्रा आगु जेरै खाम सि फुं आरो ज था जथा लानाय लोगोसे हारम'नियाम लाफानानै बैसागुखौ जानाय जायो आरोखि। फालियो न'खर न'खर हाबनानै बे जोंनो मागियो आरो औ दासिमबो जोंना गोदोनिफ्रायनो बे सोलिगासिनो। आरो माखासे दा नैबे मर्दान बे आथिखाल जुगावहाय औ। आथिखाल जुगावहाय माने कलेज दंबावो जे जेरावहाय ओ खामनि ओ सोलोंथाइ लानो हागोन सिफुंनि सोलोंथाइ लानो हागोन ज थानि, खाम, सिफुं, सेरजा बायदि बाय दि रोखोमनि बर'नि माखासे दामग्रा आगजुफोरनि माने सोलोंथाय मुलुग सोलोंसालि ओंखारबाय आरो बेवहाय दा जोंनि गामिनिफ्रायबो माखासे सानैसो जायफोर बेफोराव गोसो गोनां दामबाय दामग्रा देग्रा गोसो गुदुं सुबुंफोरा माने बेवाय एडमिसन लानानै कर्स लाहैबाय आरोखि बेखौ फरायनो था खाय माने बैसोर सुबुंफोरखौ जों दा थुलुंगाखां होनांगौ जे जोंनि हारिमुवा अरायबो थांनानै थानायनि थाखाय माने बिसोरखौ कर्स लाहोनो थाखाय आरो थुलुंगाखां होनानै बिसोरखौ लाहोनांगौ आरो। नङा होमबा नोंथां?
जाहाथे जेनेबा जोंनि गोबां लाइमोनफोरा जोंनि बे माहारियारि दामनाय देनायफोराव बारा इन्ट्रेस्ट होनो नागिरा जायफोरबायदिया होयो बेफोरबायदिखौ जोङो जाहाथे रोंनानै बा सासे सानैखौ नुनानै गावनि माहारिया दामनाय खौ दामनो लुबैनाय बै माबाखौ लाबोनानै जोङो बयखौबो ओ सो सोलोंहोनांगौ मानोना बेखौ सासे सानै नङा गोसो गोसोखौ थुलुंगाखां होनांगौ बिखौ गासै फ्रोमबो माने ओ लाइमोनफोरा जाहाथे रोंना थाजोबनांगौ जोंनि बर' माहारि हिसाबै जोंनि बर'नि माहारियारि दामनाय देनाय फोरखौ गासैबो लाइमोन फोरा सासेबो थायालासि गासिबो दामनाय देनायखौ रोंजोब रोंजोबनांगौ बेयो रोंजोबोब्ला जोंनि इयुन ज सं साराव जोंना जोबोद मोजां जाहैगोन बे दामनाय दे देनायनि सायाव दा थाङोबा जोंनि गोबां लाइमोनफोरा दामनो रोङा जेबो रोङा बिनि थाखायनो दानि मदार्न साउन्ड सिस्टेम आरो बैसागु बोथोराव जों दानि जुगाव ससियेल मिडियायाव नुयो गुबुन हारिनि दामजु बेफोरखौ लानानैसो दामनानै बाहायनाय बेफोर खौ नुनानै जोबोद दुखु मोनो जोंनि इमान समायना रमायना दामजु थानानैबो हाथायनि दामजुखौ जोंहा दामनांगौनि गोनांथि थि गैया जोंनि -जोंनि जि जोंनि दामजुखौ खेबसेनो औ जोंनि जि दामजु बे दामजुखौ जों जेब्ला दामो जोंनि दामजुजों समान मिलौदो देंखो बोहोनाय बेफोरबायदि दिनैसिम आं बुहुमाव नुफेराखै जोंनि बर'नि जि दामजु बेजों दोरोङारि दामजु बेखौ दामबानो जोंनि ओरैबायदि गोसोआ मोजां मोनो बेनिखायनो बयबो जोंनि दामजुखौ दामनायनि मिउजिकखौ मोजां मोनो बेखायनो जों मालाय जोंखौ मोजां मोनो खिन्थु गुबुननिखौ जों मानो फल' खालामदों गुबुसो नांगौबा जोंनिखौ फल' खालामथों बेखौ उम माने माबायो उम जोंनिखौ फल' खालामनानै जोंनि माहारियारिया जौगालांगोन । बेनि थाखायनो सानो दा नोंथां
जोङो बयखौबो जाय गोसो थुलुंगाखांनाय दङ बेफोराव जायफोर ओ गोसो दङ बि
सोलोंहांगौ -सोलोंहांगौ नों आं नोंथांमोना जेरै रोङो नोङो जिखौ रोङो आं जिखौ रों बेखौ जों जोंनि ओ उन्दै ग थ'फोर बा लाइमोनफोरखौ जों इयुन जोलै इयुन फोरोंलांनांगौ आरो ।
औ- औ नोंगौ नोंथां ।
नोंथां होमबा सम नि समाबो जोंना जानानै फैबाय
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनाय जोबोर गोजो
गोजोननाय मोनबाय फिन सावरायफिनबावनो नों औ फिन सावरायफिननो मोनबावगोनखौ आसा खालामबाय गोजोनथों औ ।